हेलौ नों औ नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय अ। नोंथाङा मा खालामगासिनो दा? हेलौ नोंथां
ओ नोंथाङा बुंफिननो हागोनना माने खोनायाखैमोन आं
नोंथांनिसिम मोनसे आं माबा कुइसन सोंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंजागोन दे बुंनो हागोन
अ अ जों दा माने मबेलनि मबेलखौ जों मा मायाव बाहायनो हायो ओरैनो?
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां माने जोङो दिनै दाहाय मबेलनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो नोंथां लाराय जागोन न अ औ जों मबेल होनोबा माने मबेला जोंनि मोनसे आइजें माने मोनसे जोंनि बे इलेक्ट्रनिक डिभाइस आरोना माने जोङो बे मबाइलजों लोगोसे जों बहुत गुबुन गुबुन खामानि खालामनो हायो औ जेरैहाय जोङो सोरजोंबा लायरायनो गोसोब्ला जोङो बे मानसिखौ माने खल खालामनानै एक मिनिट नङाबा एक सेकेण्ड जोङो बे फोरावनो माने बिदों लायरायनो हायो औ जेरै माने आगोलनि जोंनि आबै आबौमोननि जुगावथ माने बे मबेल गैयामोन ना दाहाय दाहाय बे मबेल फैनायनि उनाव माने जोंनि जिबना माने बहुत मोजां जाबाय आरो माने बहुत गोरलै जाबाय माने जोंफोर सिगां सिगांनि जुगाव मबेल गोयै टाइमाव समायाव माने जोंफोरथ सोरजोंबाफोर माने खल लायरायनो गोसोबा नङाबा सोरजोंबाफोर माने जों खौरां सेयार खालामनो गोसोमोनबा जोङो बिथां मानसिफोर जों माने जोङो मोखांजों मोखां माने लोगो हमनानैसो माने जोङो बिदि खौरांफोरखौ बाथ्राफोरखौ माने जोङो बुंनो बुंनो गोनां जायोमोन आरो
औ नोंथां
नोंथां औ खोनादों नोंथां बिदिनो मबेलनि जों जों मा मा? औ औ आंबो फोरमायनो सानदों आरो मबेलनि बागै ओ मबेलनि बागै जों मिथिनो थाङो दि जों मबेलजों गोबां जों भिडिअ सिडिअ माने इउटुबफोराव बाहायनो हायो माने जों इउटुबावबो बाहायनो हायो इउटुब नायनायाव इउटुबाव भिडिअ नायनायाव आरो बिदिनो फेसबुक बायदिसिना वाटसाप आरो इन्स्ताफोराव मबेलखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जों मबेल मबेलजों जोङो गुगोल फोराव आरो लेखा फरायनो आ जों माबाफोरखौ लानो हायो आरोना गावनि मिथिनांगौखौ मिथिनो मिथिनो थाखाय गुगोलफोराव सार्च खालामनानै जोङो मिथिनाय जायो मबेलजोंनो नोंथां बिदिनो गोबां-गोबां मबेलानो जोंखौ जोबोर खालामो आरोना बिदिनो हेल्प खालामो बिदिनो सोरजोंबा लोगो मोनलायाबाबो सोरजोंबा नुज्लायाबाबो मबाइलजोंनो जोङो मिथिनो हायो बिनि बिनि माबाफोरखौ बिदिनो आरो मबाइलनि माबाया
औ आंबो फोरमाय आंबो फोरमायनो सानदों नोंथां माने जोङो मबाइलनि सोमोन्दो बुङोब्ला माने जोंनि मबाइलाव माने बुहुत गुबुन गुबुन एप्लिकेसनफोर थायोना जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय इउटुब फेसबुक एबा इन्सटाग्राम माने जोंफोरा औ माने जोंफोरो बे मबाइलजों हेफाजाबजों माने जोंफोरो भिदिअ' फोर नायनोब्ला एबा जोंफोर रादाबफोर नायनोब्ला निउसफोर नायबा माने जोङो बे मबाइलनि हेफाजाबजोंनो जोङो नायनो हायो आरो माने जोङो सिगां माने जोङो आगोलनि जुगावथ' माने जोंनाव बिदि मबाइलफोर गैयामोना बे थाइमाव जों फोर माने निउसफोर नायनोबा एबा मुभिफोर नायबा भिदिअफोर नायनोबा माने जोंफोर टिभि टेलिभिजन माने बेजोंसो जों फोर नायनो गोनां जायोमोन आरोना दाना जोंनि आखायाव बे मबाइल जाम्बुं फैनानै मबाइल जामबुं फैनायनिफ्राय माने जोंफोरनि जिबना बुहुत गोरलै जाबाय आरो जोंफोर नायनो गोसोबानो जों नायब्रबनो हायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ सोरखौबा माने जोङो भिडिअ कल खालामनो गोसोबाबो माने जोंफोरा ससियेल मिडियाफोर एप्लिकेसनफोर दङ ना मबाइलनि बे बि जाम्बुंआव औ जेरै फेसबुक जाबाय जेरै ववाटसेएप जाबाय इस्टाग्राम जाबाय जोंफोर बेफोरावबो माने जोंफोर भिदिअ भिदिअ बानायनानै माने जोंफोरा आपलड खालामनानै जोंफोरो जोंनि रोंगौथि जोंनि रोंगौथि
औ
एब्ला जोंनि स्किल्सफोर माने बे भिडिअफोरखौ माने जोङो बेफोर फेसबुक इन्सटाग्राम फोराव होनानै माने जोंखौ फोरोंनाय आरो आरो नङाब्ला जोंफोरो माने जों माखौ रोङो माखौ रोङा जोङो बेफोर रोङिफोरखौबो जों माने बे भिडिअ'फोराव इउटुब इन्स्टाग्रामफोराव नायनानै सार्च खालामनानै जों सोलोंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो मबाइलजों माने जोङो दा फिस बुकाव भिदिअ होयोना बेबायदिनो मबाइल जों दा जोङो रिल्स बानायो भिडिअ बानायो बिदिनो ससियेल मिडियायाव जोङो दा गावखौनो सासे सिनाय थि लानायबो जायो आरो सिनायथि होनाय जायो बिदिनो गोबां मानसिया फेमास जालांबाय बाय मबाइलजोंनो आरो बिदिनो मबाइलजोंनो भिडिअ बानायनाय रिल्स बानायनाय बेबायदिनो गावनि सिनायथिखौ होलाङो आरोना नोंथां
औ नोंथां नांगौ औ माने औ माने आंबो बुंनो सानदों माने जेरेै ससियेल मिडियानि बादै आं बुंनो सानदों माने बिदिनो मानसिफोरा ससियेल मिडिया फोराव भिदिअ आरि एगारनानै माने माने बे ससियेल मिडियानि मबाइला मे मोनसे रां आर्जि नायनि सायावबो जों बुंनो हायो आरो ना जों बाहायनायनि सायाव जोंफोर मोजाङै बायबानो फोर माने बुहुत खामानि मावनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांदों जेरै ससियेल मिडियाआव भिदिअ लद खालामनानै माने बिदिनो फेमास जालाङो
औ नंगौ नोंथां
रां आरजिनोबो हायो आरो इउटुबफोराव फेसबुकफोराव बे मबाइलनि हेफाजाबजों माने जोंफोरो गावनि चेनेलफोरखौ मनिटाइस खालामनानै जोङो भिडिअ' आरि होबाय थाबा माने बे भिडिअ'नि सायाव मानसिफोरा भिदिअखौ नायबा लाइक खालामब्ला सेयार खालामबा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबा आरो ना माने बिदिनो फेसबुकनिफ्राय एबा इयउटुबनिफ्राय जोङो फैसा पेमेन्ट मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
मा आरो ना बिदि नो कन्टेन्ट मनेताइज माने बेफोरबो गासैबो जेरै जों मबाइलनि जुंनि तपिक नों मोने बेयावनो फैयो आरो ना
नंगौ नोंथां बेबायदिनो मबाइलजों औ दे बुं नोंथां
अ बेफोरबायदिनो माने जोंफोर मबाइलजों माने जिखौ रोङा माने जोङो जिखौ सोलोंनो गोसो माने जोंफोर बे मबाइलनि हेल्पजोंनो माने जोंफोर सार्च खालामनानै गुगोलफोराव सार्च खालामनानै एब्ला माब्लाबा फरायनाय एब्ला माब्लाबा जोंफोर नट'स लिरनायफोराव जोंनि फरायनायफोराव बे हेफाजाब होयो जोंना नट'स गैयाबा दानि जुगावथ' माने जेरै जेरै फैबाय जा जिपि जा जिपिटि फैबायबाय गुगोल जिमिनि फैबाय माने बिफोरावनो जों फोरो माने फरायनायफोरावबो जों हेफाजाब लानो हायो आरो औ माने जों जेखौबा मा फोर बुजियाखैबा जोंफोर बे जि पि टी एबा गुगोल जेमा फोराव जोङो सार्च खालामनानै जों एन्सारफोरखौ जो दिहुननो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायबाव
औ औ बेबायदिनो आंबो बेखौनो बुंनोसै सानोदि मबाइलजोंनो जोङो गोबां गोबां रोङिखौ रोंनाय जायो गोबां बायदिसिना मिथियैफोरखौ मिथि थिनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो ओ नों थाङाथ' बुंलांखाबायानो जिहेथु उम इउटुब फेसबुकफोराव माने ने पेमेन्ट पेमेन मोन नो पेमेन मोनो मोनितायजन आरो भिडिअ सिदिअ हेगार नानै जेनेबा बे मनेतायसन जानायावनो सासे सासे सानै मानसि सुबुं आ माने ओ रां आरजिनो हा हायो बे राङा माने न'खराव अनसुंथाइ होयो आरोना नोंथां बेबायदिनो मबाइलजों माने बिफोराव थाइसे थाइनै एसे एनै मोननायानो न'खराव बाहाय माबा खालामो अनसुंथाइ खाला मो नोंथां बिनि थाखायनो मबेलखौ बाहायनाय जायो आरो ना नों
औ माने जोंफोरनि मानसिफोरनि सायाव आरो ना जों मबाइलखौ मोजांयै बाहायब्लानो मा जोंफोरो मोजां खालामनो हागोन जोङो जुदि माने बाहायनो रोङाखैबा माने बिदिनो मबाइल जोंहा गाज्रि खालाम जेरै आं बुंनो सानदों जोंनि मबाइलनि मोजां बादै जेरै जोंफोर रायजलायलांबाय माने जोंफोर कल खालामनो हायो एबा जोंफोर भिदिअ फोर नायनो हायो एबा सोरखौबा जोङो माने बा जों मोखां रालाइनो गोसो ब्ला बिदिय कल खामनो हायो आरो ना माने बे मानसिया गुबुन जायगायाव थाहैब्ला थाहै ब्लाबो माने जोंबो थ दायो फरायनाय सुबुं मानसिफोरना माने जुगाव गोजान गोजानाव फरायनाय थाहैनाय जायो बिदिनो सोरबा न'रनि मानसिफोरखौ रायला नो गोसोब्ला एबा सोरबा सोरखौबा कल खालामनो गोसोबा माने जों लोगो लोगोनो माने दसेनो जों कन्टेक्ट खालामनानै जों रायजलायनो हायो आरो ओमफ्राय आरो गाज्रि खामानिफोरखौ बुंबा माने बिदिनो मानसिफोरा गाज्रि माने खामानिफोराव मबाइलजोंनो माने गोदोसोना थायो माने बि जेफोरखौ भिदिअफोरखौ नायनाङा जफोर गाज्रि फट'फोरखौ नायनाङा बेफोराव नायनानै माने गो दोना थायो आरोना माने
उम नंगौ
आं बेखौनो मबाइल जामखौ बर'आव बुंना माने जों बेखौ माने मारैहै बाहायनांगौ जोंनि जिबनाव मारैहैबा बाहायबा माने मोजां जागोन आरो ना मारै बाहायबा माने जोंनि जिब'नाव गाज्रि जागोन जों बेखौ रोंगौ आरो
औ खायसे सुबुङा मबाइलजों नो गाज्रि जायो खायसे सुबुङा मबाइल जों जोंनो मोजां जालांओ मोजां माबाखौ सिखाइ लांओ खाइसे सुबुंआ आरो मबे खौ बाहायनो रोङा मबे गावनि खायसे सुबुङा गावखौनो बिराद माबा ओ माने गाज्रि जेनेबा मबाइलजों जोंनो गाज्रि जालाङो आरो गाज्रि गाज्रि भिडिअ गाज्रि इदिनो रिल्स बानायनानै बिदिनो आरो।
औ औ।
औ नोंथां आंब आं फोरमायनो सान आं फोरमानो सानबावदों माने जोंनि मबाइलनि सोमोन्दै जे - जेरैहाय जोंनि मबाइलाव माने बहुत गुबुन गुबुन रोखोम थायोना माने जेरैहाय आं बुंनो सानदोंना माने मबाइलाबो माने मोननै रोम मोननै रोखोमनि थायो जानबुंआ एनड्रयड होनना बुङो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय आइफन होननानै बुङो। जोंफोरो माने बाहायनायनि सायाव माने आरोना मानसि फोरा माने आइफन खौ माने बांसिन प्रिफार खालामो आरोना माने जायफोरा लागजारिस स्टाइलफोरननि खिथिनो सानदों। औ औ नोंथां जोङो बिदिबा बे मबाइलनि टपिक खो बेहायनो दोननाय जाबाय न'?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दे बिदिब्ला औ।